अ
अ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आं नोंथां ओरैनो गोलांनानै दं
अ दङ आंबो ओरैनो अ नोंथाङा बहानि जाख हो
आङो बाक्सानि
अ
नोंथाङालाय
आङो धेमाजिनि नोंथां
अ नोंथां‌ उम गोजानानो ओमफ्राय खबरफोरा मोजां
मोजाङानो
औ मोजां जानांगौ
औ औ ओ दिनैनि आयदाखौ आयदायाव मा सावरायनो नागिरदों थां
नोंथां माने औ जेनेबा बर' बिजोंनि बागै एसे सावरायलायनोसै आरो जेनेबा जिखिनि एसे आयदा दं बा नलेज दं बेनि सोमोन्दै जागोन ना नोंथां
औ होनबा आं नोंथां ओ बर' बि जोङाव फरायनानै माबायदि जायो माबायदि मोगा मोगि जायो बेखौ आङो गुवारै फोरमायना होनो सानबाय नोंथां ओ‌ ओ जों बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां मोगा मोगि जायो मानो होन होनोबा जोङो बर' मिजिङाव बांसिन मानसिफोरानो ओ ओ गामि ओनसोलाव फरायनाय जायो मानो होनबा गामि ओनसोलाव राव आरो हारिमुगा माने बर' जायो नालाय नों नोगोर नोगोर सहर बा बेफोराव थायोबा नोङो फब बहुद पब्लेम सोमजिनो फैगौ माने बिस सोरनि ओ थास आरिजों गोरोबनो हानाय नङा बा बिसोरो बिसोरनि राव हारिजों गोरोबनाय नङा बहुद माने पब्लेम सोमजिनो फैयो आरोना नों बेहायबो नों जुदि नोगोराव थाबैबाबो नोङो बिसोरनि राव हारिमुखौ माने नोङो ओ सोलोंनांगोन आरो औ बा इसोराव थानानै बिसोर माबायदि थायो बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि बिसोनि धोरोमा माबायदि बेयाव माने नों बिसोनि ओ थाफानानै बिसोरजों माने सोलोंनांगोन आ रो आरो आथिखालाव बर' बिजों फरायनानैबो ओ गोबां गोबां माने जायो डाक्टर बा इन जिनियार बहुद नार्स ओ बहुत इदिनो जायो आरो ओ आथिखालाव थ' माने बर' बिजों जा गुबुन बिजोंनि फरायनायफोराबो आथिखालाव जुदि नाजानाय थायोबाथाय ओ मोज जाङै फिथाइखौ मोनो जुदि नाजायालाथाय आरो बिदिनो नों जुदि ओ गुबुन हारियाव फरायबाबो जेरै इंलिस मिडियाम बा ओ हारसा मेडियाम बा बुहुद ओ मणी पुरि बुहुद रोखोमनि ओ थायो ना थाय जों बर' बिजों न'आव फरायबाबो गुन गोदान सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन आंबो माने नोंथां बर' बिजोंआवनो फरायजेननानै जेनेबा जौ एसे जेनेबा नलेज बा गियानखौ आर्जिना लानो हाबाय आरो बर' बिजोंजोंनो गुदि फरायसालि ओमफ्राय कलेज लेभेलसिम माने आंबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै देरबोबाय बा नलेज आर्जिनानै
माबाफोर मावो नामा?
नोंथां आं दा बिदिथ' जेबो मावा आखाइनि खामानिसो सिखायना लादों दाथ' आरो साख्रिबो गैया नालाय आखाइनि खामानिखौनो एसे मावगासिनो आरो आंबो
अ नोंथाङा बर' बिजोङाव फरायनानै ओ गोबां प्रब्लेम मोनदों नामा?
प्रब्लेम माने नोंथां जेनेबा बर' बिजों जेनेबा जोंथ' आरो बर'आनोखा जाहैबाय नालाय जेनेबा दा जों नों आं बर'फोरानो बर' बिजोङाव फरायाब्ला इंलिस मिडियाम बा एसामिस मिडियामाव फरायनानै फरायोब्ला बर' बिजोङा थ' जोंना थैना थांगोन ना। नों थां औ बिनिखायनो आंबो जेनेबा बर' बेजों फरायनानै जेबो प्रब्लेम मोनाखै। बर' बिजोंजों फरायबा थायो जेनेबा गुबुनफ्रा साननो हागौ साख्रि मोना बा जौगानो हाया बा डेभेलप जाया एबायदि साननो हागौ आरो नाथाय बिदि नोङा माने बर' बिजोंसो फरायनानैबा माने नोङो। नोंहा मोनसे एम बा थांखि थायोब्ला गोरा थांखिबा बेखौ माने नों सौसिलांनो ह हानायाव बर' बिन्जोंजों फरायनायावबो जेबो उसुबिदा गैया होनना आं सानो आरो
औ नोंथाङा ओ आथिखालनि नोंनि बा उन ओ नोंनि आगै आरो फंबायमोनखौ मा बुंनो सायो बर' बिजोङाव फरायनानै माबायदि गुन गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरखौ सुंद'यै नों दिन्थिहोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां माने आंबोथ' बर' बिजोंनो फरायनानै जेनेबा जेनेबा एसे गियान आरजिनो हाबाय नालाय आंबो बेखौनो बुंनो सानो उन्दै बा फंबाय बा बिनानावमोनखौ जेनेबा बर' बिजोंखौ गारनो नाङा माने बर' बिजोंजों फरायनानैनो माने बर'नि राव हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो आरो बर' बिजोंजों फरायनानैबाबो नोङो नोंनि थांखिखौ होसोनो हायो गियान बाहेरा गियानबो आरजिनो हायो आरो बर' बिजोंजों जेनेबा कलेज लेभेलाव बर' मेजर लायोब्ला बर'नि सोमोन्दै खन्थाइगिरि रायथाइगिरि सल'मागिरि बायदिफोरनि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो आरो बर'नि गेजेराव माने गोबां बिदिनो आइजो माहारियानो जा हौ माहायारियानो जा गोबां लेखा लिरगिरि रायथनिगिरिफोर ओंखारबाय नोङा होमबा बेफोरनि जिउखौरांबो मोजां मोजां गियान जोङो गियान मोननो हायो आरो बुथुमना लानो हायो औ नोंथां जेनेबा बर' बिजोंजों फरायनायनि गेजेर जोंनि बे राव हारिमुवाबो थांना थायो आरो अब्लासो माने जोंनि बे बर' फरायसाफोराबो बा उनावाहाय मास टार बा फोरोंगिरि फोर जाहैयोब्ला इसोरबो माने फोरोंगिरि फोरोंनानै माने जेनेबा सोलिलांनो हागोन आरो नङाबाथ नों आं बायदियानो बर' बिजोंखौ गारोब्ला बर' बिजोंआव फरायालासेनो गुबुन मिडियामाव फरायोब्ला बर' बिजोङा गोमालांगोन बा जोंनि बर'नि राव हारिमुवाबो गोमालांनायनि फारसे दावगाबोगोन आरो जेनेबा
औ औ नोंथां आंबो बर' बिजोङावनो फरायनाय नाथाय आंनाव माने बर'नि मानि मानि नलेज गैया आरो ना। मानो होनबा आङो ओ बर' बिजोङाव फरायो फरायदोंबाबो बर' आयदायाव माने आङो फरायनाय जादिया माने साइन्स आयदायाव लानाय जादों नालाय आं माने बर'नि एमानखि ए नलेस गैया जास्ट माने बर' बर'खौ आं दिनैसिम माने आं जुदि ओ साइन्स मिडियाम फरायबाबो आं बर'खौ माने दिनैसिम बिमानि रावखौ आं माने उम थांना लागो आर फो
औ फोथांना लाखिदों औ थिगानो औ। अब्लाथ नोंथाङा मा होनो सिगांनिफ्राय जेनेबा गुदि फरायसालि बा कलेज ओ हाइ स्कुल बायदि लेभेलखौ माने बर'जों फरायाखै होनबा?
आङो बि टाइमावबो आं बर'जों फरायनाय जास आङो इलभेन तुवेलभखौ इंगलिस मिडिमाव फराय दोंमोन आं थां ओमफ्राय फुरायनानै उम ओ फरायबाय बर' बिजोंदोंबो फराबादो नाजानाय थाब्लानो माने इयुनाव जाफुं सारनो हायो। आंबो बर' बिजोंनोनो क्लास वान निफ्राय ओ तुवेलभ लाग गि आं बर' माने थेन आजि कालिथ टेनलागिथ' बर' बिजों था खायो नालाय ना ओ टेन लागि आंबो बर' मि बिजोंनो फरायनाय ओमबा बो आङो सरकारि सरखारियाव फुरायनानै फिनो आरो ना। प्राइभेट लायाखै आं बर' बिजोंजोंनो नाथाय मानसिफोरा गोबां बुङो माने ओ बर' बिजोंजों बा सरकारि स्कुलाव फरायोबा बु गथ'फोरा बुहुत गाथा जायो। बा बुहुत इफोरबायदि खोथा बुङो हा खिनथु माने बिबायदि खोथा नङा ओ जुदि नों सरकारि बा प्राइभेट इस्कुलाव फरायबाबो नों जुदि इंलिस मिडियामाव फरायबाबो एसामिस मिडियामाव फरायबाबो निजे गावनि थांखिखौ सहैनो थाखाय निजिया माने जा ओ नाजानाय थाबाथाय इयुनाव माने साक्सेसफुल जायो आरो जेरै आंबो माने बर' बिजों फरायना फैनाय आरोना आंबो बुहुद पब्लेम मोनबोदों भाषानि पब्लेम नों अबावबा ओ नोगोराव थायोबाबो नों जुदि सोरजोंबा लोगोजों गोरोबनांगौबाबो नोङो भाषाया बुहुद पब्लेम जायोबा बिसोरो हिन्दी बा एसामिस बा इंलिस सा बुङो नाथाय जोङो जायो बरफ बर' बिजोंजों फरायना फैनाय नालाय जों माने इंलिस आरो हिन्दी आरो बिफोरनि खोथा माने जों रालायनो रोङैनो नागिरा जा ओमफाय जों मा सानगोन नोंखौ खालामगोन बर' बिजोंदो फरायनाय मानाय इदि जाहाथे बे जोङो मोनसे माने थांखि लानांगौ जे जों बर' बिजोंखौ जोङो थैजासिम माने फोथांना लाखिनांगौ बेबायदि आंबो आंबो बुहुत माने प्रब्लेम जाबोदोंमोन टाइमाव आंबो बर' बिजोंनो फरायनाय बा इंलिस हायार सेकेणडारियावथ' इंलिस मोनखायोना बे टाइमावथ' ओ आंथ' इदिनो बर' मेजर लायाखै नालाय आंथ' साइन्सआवसो लानायमोन ना लाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायो इंलिसनि प्रब्लेम जायो बा एसामिस बहुत बायदि रोखोमनि प्रब्लेम जाबोदोंमोन मोगा मोगि जादोंमोन होमबा आं बे समाव सानदोंमोन आंबो इंलिस मिडियामाव फरायमोनब्ला बेबायदि जाहैगौमोनबा आंबो बेफोरबायदि रोंगौमोन लोगोफोर खौ साननानै बेबाय दि सानो नाथाय बिदि नङा दे इंलिस मिडियामाव फरायनायाबो माने जों बर' फोरफोरबायदिनो थायो आरोना जों बि बिखौहाय जोङो मा ने फरायनायनि बागै बुङोब्ला जों माने जिउआव नाजानाय थानांगौ आरो ना नाजानाय थायोबाथाय जा फुंजारनो हानाया बुहु माबा आंबो माने बिदि सारदोंमोन आं मालाबाबो बेबायदि जानाय नङादां आं थांखि गोसोहैनो हानाय नङादां बेबायदि सानदोंमोन आरो आंबो। नाथाय आं मोनसे उम माने बर' हारिनि नामखौ लाखिनो थाखाय आङो एग जाम होदोंमोन आरोना आं। बे एगजाम एगजाम होनानै आंबो उम बि एस सि नार्सिंखौ पास खालामनानै आं दिनै बर' बिजोंदोंनो दिनैबा आं माने बर'नि नोगोराव थाफैबाबो आं माने दिनैबो बर'खौ माने गारा खै आरो रायज्लायनायखौ जाया फैबाबो माने आंनि खोथाया जायाखैबाबो माने आं रायजलायो आरो।
औ
औ नों थाङा एसे ओ नोंथां दिनै होमबा ओ जोङो बर' बिजोंनि बागै ओ सावरायनाय आयदाया बेखिनियावनो उम फोजोब बाय नोंथांङा माबा मोन से बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां बुंनायाथ' जेनेबा बेनोसै नोंथांजों बिदि बर' बिनि बागै एसे जिखिनि मिथिगौ बे। खौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
नोंथां दोनथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों।
औ दे नोंथां